ओ नोंथाङा दा समाव मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां
औ जोङो होनबा बिबारनि ओ बिबारनि सायावनो फंनैसो रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङा फोरमायगोन दे थायनि गावनि साननायनि एसेबांखौ
औ ओ आंबो बेफोर बायदिनो गोबां रोखोमनि बिबार दङ जोंनि बर' ओ बर' न' नख'राव गायग्रा बा आङो बेफोरखौ बांद्राय मिथिजोबा आं जिखिनिया मिथियोबा जोंहानि न'आव जिखिनिया दङ आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै
औ जागोन।
जोङो बिबार होनोबा जोङो बिबारखौ गोबां रोखोमनि बाहायनो हायो नङा होमबा जों जेरै फुजा फाथालिफोरावबो जोङो बिबारजों बोनो हायो। बिबार होनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ आरो जोङो बिबारजोंनो ओ बेफोरबादिनो जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थिनि हाबा हुखायावबो जोङो बेफोरबायदिनो माला सुनानै बा हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि गोदोनाव गानहैनायखौबो जोङो बिबारजों बिबारनि माला खालामनानैनो जों गानहोनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ।
औ आरो जोङो बिबारखौनो बेफोरबायदि खानायाव लाग्रा ज'बा बिबारफोरखौ जोङो खानायाव थेबग्रा बा खानाय खफायाव लाग्राबो जोङो बानायनो हा हायो जेरै ओ ओ खानाय खफायाव लाग्रा बिबारखौ गोबां रोखोमनि बुङोमोन नाथाय आं मिथिजोबा
आे
औ जेरै जोंनि न'आव थानाय बिबार होनोबा जोङो गलाब बिबार गोजाबा गलाब बिबार गुफुर बा गलाब गाबनिबो दङ गलाब बिबारा
औ बुं
आरो जोङो गुफुर गुफुर गाबनि दावउदै बिबारबो मोननो थाङो। आरो जोंनि जोंनि ओनसोलाव बे बिबारखौ खोब गायनाय नुयो जेरै दाउस्रि आथिं बा जन्थ'खा बिबार बेफोरखौबो खोब गायनाय मोनो आरो।
औ औ।
औ बिबारफोरखौ जोङो ओ दावफोराव गायबा खायफा खायफा बिबारफोरा बेफोरबायदिनो दाबाव गायबाथाय खायफा बिबारा सान्दुं लानो हायोबा खायफा बिबारा सान्दुङा जाया रानलाङो। जोङो बेफोरबायदिनो बिबार लानानै बिबार जोङो सायहायाव बा सानदुङा दोननांगौ जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो जोङो बिबारखौ बेफोरबायदिनो गावनि गोनांथि बायदि जोङो दै होबाय थानांगौ जायो बा बेफोरबायदिनो हो हासारबो होनांगौ जायो जेरै उम दाबाव गायनायखौ जोङो हासार ओ जोंनि गामि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि बेलेग हासार मोना जेरै ओ ओ गाव जोंनि ओनसोलाव थानायनो हा बा गोबोरखि हासार बेफोरखौनो होनानै जोङो गायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ। आरो जोङो गायनाय नुयो जे ओ बेफोरबायदिनो नार्सारि खुलिनानै गोबां। खौनो जोङो बिबार गायनानै बेफोरबायदिनो बेरायग्रा जायगा बा। मोजां मोनसे बेलासे समाव जोङो बारहावा जानो हाग्रा बार। खुलियो बेरायथावना बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम ओनसोलनिफ्राय जोंनि। जुदि पार्क मोजां गायनो गायना दोननो हायोबा ओ। फारगा जुदि मुंदांखा मुंदांखाबा। गोबां मानसियानो बेरायफैयो बा नायफैयो बेफोर बायदिनो। ओनसोलनिबो मुंदांखा थाङोबा नाम थाङो आरो नोंथां।
ओम।
औ जोङो बिबार गायनानैनो गोबां रोखोमनि मानसि सुबुंफोरखौनो जोङो। फैसा आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै ओ। नारसारि खुलिनानै जोङो गय फुलि नारेखल फुलि। बिबारनि फुलि बेफोरबायदि गोबांखौनो जोङो फाननाय नुनो मोनो।
औ औ।
औ आरो जोङो बिबारजोंनो गोबां रोखोमनि। ओ स्किननि थाखाय जोंनि स्किननि थाखाय मोजां फावदार थाव बेफोरबायदि। बि ओ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो मोनसे अफरा जिथा बिबार होननाय दङ बेखौबो जोङो। गावनि स्किननि थाखाय खोब मोजां आरो बेखौनो। बेफोरबायदिनो दै गुदुंजों जोङो सोमनानै लोङोब्लानि ओ बिबारनि। ओ जाम। ओ रोसि बेखौ जोङो सोमहाबनानै बिनि खालारा ओंखारोबाबो जों बेखौ लोङोबा। जोंनि सिकिन बा जोंनि जखिनिया ओ जोंनि देहा। देहायाव बेमार आजारमोन बेफोरखौ जोङो स्रां जानाय बा बेमार आजार खानखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ नोंथां।
ओ नोंथां औ ओरैनो नोंथां मोननि नोंथांनि न'आवहाय। ओ मा मा बिबार गायनाय दं नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
अ दा नोंथां। सोंनाय बिदि जोंनि न'आव बारा बिबार गायनाय गैया आरो जों। गावाबोन न'खरनि मानसिफोरा बिदिनो बिबार गायनाय मानायाव बारा माबा गैया। गोसो गुदुं नङा खेनथु ओ बयनिबो न'आव जेरै। मोनसे मोननै थायो ओरैनो जोंनि न'आवबो गलाब बिबार दङ आरो ना ओ। गलाबपि रंनि एकदम। आरो बिदिनो बै दाउदै फुल होनो जे। गुफुर रंनि जे फिसा फिसा जे बिबार थायो दावदै फुल होननाय। बिबारखौ जेखौ जों ओरैनो बावलाबायो। सरसति फुजाफोराव बे दङ आरो ना नोंथां ओ बिनि अनगायाथ' जेबो गैया। खिन्थु जोंनि ओरै लामाफोराव ओंखारलाबायोबा मानसिफोरनि न' न' जों। नुनो मोनगोन जे जबा बिबार दङ एकदम गोजानो। आरो बिदिथ' ओ मा होनो मेसें बोथोरावथ' जोङो माबाबो नुनो हायो आरो ना ओ मा होनो बेखौ फामि लथास बिबारखौ जोङो दालाय फामि होना होमबा ओ बेफोरखौ जोङो नुनो हायो आरोना बेफोर माने बिराद समायना जेरै नोंथाङा माने बिबारनि ओ मा मा बिबार ओ जायगायाव बाहाय जायो बेफोरनि बागि नोंथाङा दासो बुंलांबाय मेरला खोथा आरोना जेरै हाबा हुबा खाव बाहायो हौवा गोदान हिनजाव गोदान माला बानायनानै बा खाराय खुरथायाव लगायनानै ओ बिदिनो जों बैसागुफोरावबो खफायाव लगायनानै थाङो आर ना रंजाथि गावनि मावखौ देखायनो थाखाय गलाब बिबारफोरखौ थुनानै थाङो आर ना बिदिनो रंजानो थाखाय आरो जों मोनसे बुस्थुखौ बिराद नायनो हायो जे माबा मोनसे खिदा फांसन दं बा उहम बिदिनो मानसि गिदिर फैदोंबा बेनोबो जोङो बिबारनि मा होनो बेखौ बुके बानायनाय खौ होयो आरो ना सनमानानि नामैनो मानोना बिबारा ओरैबायादि समायना जे जों बिसनि गोसोरखौ मोजां मोनहोनो थाजिम मोनहोनो थाखाय बिबारखौ होनाय जायो आरो ना बिसोरनि आखायाव आरो जोङो जायगाखौबो बिबारजोंनो साजायो मानोना बिबार बिबारानो ओरैबायदि समायना बुसथु बुहुमनि जे माने ओ बेखौ दोनोबानो जोंनि गोसोआ जोंनि खाथियाव दोनबानो जोंनि गोसोआ माने मोजां मोनो आरो ना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
बिबारा ओ बेफोरबायदिल' नङा आ जोङो जे मा होनो न' सिङावबो माखासे बिबार फोरखौ दोनो जेरै मानि प्लान्ट होननाय बुस्थुखौ जों बिराद माने जोंनि लाकि होननानै मानो सानो आरो ना बयबो बेखायनो बयबो नसिंआव दोनो आरो ना बेखौ ओमफ्राय जे नोंथांआ सानजोंबो नुजेननाय मेर्ला बिबार दङ होनबाय सान बिबार बेथ' बिराद समायना आरोना माने बिनिथ' बिराद मोजां साइनटिफिक रिजोन थायो जे मानो बे सानथिंल' नुहुरनायखौ माने मोखांखौ मानो दोनबाय थायो सान गैयाबानो मानो गाहायाव नायना थायो बेफोर निबो बिराद माने बिबारा ओरैनोल' नङा जोंनि मिथिंगायाव बिनि उनाव जोंनि साइन्सनि बिगियाननि मोनसे थायो आरोना खि मानो मारै थायो आरो बेफोरखौ लानानैबो जोङो मेर्ला बुस्थुजों फरायनोबो हायो जों बेउनो नायनो हायो गोदोहाय जोंनि ओ बे बे जे माने स्ट'रिफोराव जों नुबोयो राजा रानिफोर गावनि रानिखौ खुसि खालामनो थाखायबो बिबार होयोमोन आरोना गलाब बिबार बा माबा बिबार ओ माबाफोरबा रंजाथाव समाव माबाफोर ओ बिदिनो ओ माबा मोनसे गिदिर जिनिस ओ सोरबाफोरा ओ उहम खालामनो हादोंबा बेफोरनोबो जोङो खुसि दा नोंनि बिबार हैनाय जायो आरो ना खि नोंथाङा बिदि मावनो हाबाय जों बिराद खुसि मोनदों बिनि थाखाय जों नोंथांनो बेखौ लाबोनाय जादों होननानै जों बिबार हैयो आरोना आरो सोरबा गावनि मोजां मोननाय बा गावनि लोगोफोरनोबो बिबार हैयो। माबा मोनसे गिदिर बा माबा मोनसे बिदिनो ओ खुसिनि बोथोर दङ' बाथ' बिबारा ओरैनो समायनो थाखायल' नङा बिनि थाख बेयो जोंनि ओ जिउआव मोनसे गोनांथि बुस्थु होननानै हमनो हायो आरो जों मिथिंगानि मोनसे समायना मोनसे जोंनि इसोरा जोंनो हरनानै होबाय बुस्थु जेखौ जों बिराद बुस्थुफोराव जों बाहायो खिन्थु जों साननो थाङा जे बेबो मोनसे गोनांथि जोंनि होनो होननानै ओ अब्ला नों थाङाबो एसे फोरमायबावदो आरोना बिबारनि सायाव
औ जोङो ओ बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरै मानि प्लेनट होनदों औ बेखौ जोङो मानि पलेनखौ गोबां ओ जोङो लाखि होननानै नोंथाङा बुंदों औ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो मानि प्लेनखौ जोङो गोबां लाखि होननानै जोङो बेखौ मानियो जोंनि बर'नि न'खरावथ' नो मा न' थायो इस ओ ओंखाम संग्रा न' थायो नङा होमबा नोंथां?
औ बै ओ इसिं न'आवहाय दोनोबा बा इन्जुराव मानबायहयोबा गोबां ओ बेफोरबायदिनो ओ बेफोरबायदिनो लाखि जायोबा रां आरजिनायफोराव एसे मोजां होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो।
अ अ।
आरो जोङो मानि प्लेनखौ बेफोरबायदिनो ओ मालायनि फाय बिना लाबोनाय बा मालायनिफाय बायना लाबोनायखौ जोङो एसे खम खोनायो मानो होनोबा मालायनिफाय जुदि एसे ओ सिरि सिरि लाबोयोबा बेखौ बांसिन ओ लाखिसिन बा बै न'खरनि माइनाव बा लोखिया फैफायो होननानै जों जोंनि ओनसोलावहाय खोबानो ओ बेफोरबायदि सिरि सिरि लाबोखुमायो बा सिरि सिरि खानानै न'आव गायफैयो आरो।
औ औ।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोङो बिबारनि बागै गोबां सावरायबाय नोंथांजों
औ औ समाबो जाबाय नालाय औ औ अब्ला दोनलायसै ना नोंथां?
औ औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ दे नोथांसिम गोजोननाय थाबाय दे।
औ औ